आफां
औ खोनादों नोंथाआ खोनादोंना? हेल' हेल' खोनादोंना?
एसे बेकग्राउन्डनिफ्राय माबा फैदो नोंनिया
अ अ
बारसो नामाथाय
औ बार बारगासिनो।
अ दे ओ नोंथाङा फ्रि दं नामा?
फ्रियानो।
उम होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं।
औ औ सावराय जागोन दे।
ओ आयदाया जाहैबाय थांनानै थानायाव जों मा मा राहाजों जेनेबा रांन खामायनो हायो? बिनि सायाव सावरायनोसै नामा? औ। नोंथांनि बायदिब्ला जों थांनानै थानो थाखाय थांनानै थानायाव मा मा राहा। जोंङो जेनेबा रां खामायनो हायो! एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
गोन।
उम
औ। ओ थांनानै माने सुबुं माहारियाथ' थांनानै थानो मोनसे राहा नागिरना लानांगौ जाखायो माने गावबा गाव सुबिदा बायदि बेखौ नागिरना लानो हायो आरो। खायसे सुबुङा नाथाय माने नागिरना लानो हायोब्लाबो खायसे माने ओरैनो जेबो खामानि गैया होननानै म बेखार थानायखौ नुयो खिथु खायसे माने गोबां माने खस्थ' बा दुखु खस्थ'ब्लाबो माने मायबा मोनसे जे मावनानै जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो ओ दायोथ' माने गोबां लाइमोनफोरा बि बिदिनो उम गोदोनि समावथ' बांसिनै लाइमोनफोरा बा स्टुडेन्टफोरा बांसिनै फरायनायाव गोसो होयोमोनब्लाबो माने म आयदाथिं लाना फराय मा बायदि माने खामानि बा साख्रि मोनो नुयो बेखौ बांद्राय मिथियामोन ना। माने बेबायदिनो गोदोनि समाव माने सोलोंथाइजों माने माबा मोनसे मावनानै साख'रि बा माबा मोनसे मावनानै जिउ खुंगोन बेबायदि साननाया खममोन आरो आरो जोंनि पेरेन्टस फोराबो मोजाङै स्टुदेन्ट फोरफोरखौ दिथा होनो रोङामोन माने मा लाइनथिं मा जायो बेफोरखौ खासेयावनो माने फरायनायखौ गारनाय बा हाजिरा खामला मावनानैनो जिउ खुंनाय बेफोरफोरबायदिखौ नुयोमोन
औ।
आथिखालावथ' गोबां सोलायबाय माने सोलोंथाइनि माने गोनांथिखौ बुजियो माने पेरेन्स फोराबो माने गथ'फोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो नाजायो मोजां मोजां स्कुलाव माने मुं थिसननो नाजायो आरो फरायनानै माबा मोनसे मावनो हानाय बेखौ खालामना होनो नाजानायखौ नुयो माने गोदोनिख्रुइ जिउ राहा बा माने खामानि मावनाया एसे एनै सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो। औ औ ब गोदोथ' हायाजिरा खामला बेबायदिनो आरो आबाद मावनानै बांसिनानो जिउ खुङोन नाथाय आथिखालाव औ सोलोंथाइ मोननाय आरो गथ'फोरखौ माने उन्दै समनिफ्रायनो फरायनायनि अनगायैबो जेथिं माने गोसो जेरैबायदि गेलेनो नाय फरायनाय दामनाय देनाय। गोसो जानाय फरायसा बा ओ मा गथ'फोर बेफोरखौ फोरोंनायखौ नुनो मोनो जाहाथे इयुनाव माने सोलोंथाइखौ नङाब्लाबो बा साख'रि बा गुबुन जेबो मावनो हायाब्लाबो बेफोरजोंनो थांना थानो हानाय बेफोरखौ खामना होनायखौ नुयो ओ थिख बेबायायदिनो ग थ'फोराबो जेराव गोसो बेफोराव माने बांसिन गोसो होनाय फरायनायजों लो गोसे बेफोरखौ नुयो आरो जायफोरा फरायना साख'रि मावनाय बा जब मावनो गोसो बिसोरथ' माने बांसिनै फरायनाय फारसेनो गोसो होयो
उम
औ आरो ओ बेबायदिनो मोसानाय रोजाबनाय माने गोबां गुबुन गुबुन लाइनाव गावबा गाव रोंगौथि बायदि थांनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ औ आरो सोलोंथाइखौथ' ओ नांखागौ सुबुंनो आरो बेफोर खामानि गुबुन खामानिफोराव जिखिनिखौ नांगौ बेफोरखौ लानानै माने ओ सोलोंथाइ लानानै गावबा गाव आगान सुरनायखौ नुयो आरो जायफोरा जेनेबा साख'रिनि थाखाय बा टिचार बा ओ गुबुन दिफेन्सनि जबफोरनि थाखाय माबायो बेफोर गावबा गाव थांनायखौ नुयो आ रो ओ औ बेबाय गोबां गिदिर गिदिर ओ एखजामपोल होनानै बा ओ एगजामफोरैनि थाखायबो प्रिपेर खामनानै दायोथ' गोबां कचिं सेन्टारफोराव माने ओ क्लास खालामनानै माने एगजामफोरनि थाखाय आरो खामनानै औ नुयो आरो बेजों लोगोसे बेफार फालांगि खालाम नायावबो माने गावबा गाव आथिखालथ' गोबां बेफोर खालाम फालांगि खामनाबो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि औ गोदोथ' माने आबाद बेफोरबायदिखौल' बाहायोमोन मेगं थाइगंखौल' आथि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै देलायनाय बा ओ जेरैबायदि दायोथ' गय नालेंखर बेफोरनिबो गोबां फालांगि आरो मैगं थाइगं गायनायखौथ' बेखौथ' गाय खायो गासै माने लाइमोन सेंग्राफोरा माने ओरैनो थाया आरो आरो बेबायदिनो हाखर राव ना जेनेबा फिसारि लानाय ना फिसिनाय आरो अमा फार्म बोरमा फार्म बेफोरखौ खुलिनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां बिबायदिनो औ मोसौ फिसिना गायखेर बा फाननाय बेफोरबो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनानो माने ओरैनो थानायखौ नुवा आरो सिबो माइबा मोनसे माबा खामानि मावनाय जेरैबायदि दायोथ' मिसट्रि न' लुनायबो गोबां माने आथिखालावथ' न'खौ गो बां नुखायो मानसिफोरा हानि न'खौ खम नुयो बेखौनो खामानि माव मावनाय सिखायनाय बेफोरबो आरो गोबां माने खिरखि दनजा दाननाय बेफोरनिखौ गोबां माने गासैयावबो गावबा गाव माने सुबिदा बायदि मावनायखौ नुयो आरो
औ
नोंथाङा बिदिब्ला नोंथांनि होनो हागोन नामा माने माबायदि खामानि मावना थांना थायो
अ अ अ जेनेबा दानि मुगायाव साख्रि मोननायाथ एसे गोब्राब जाबाय नालाय
अ
जेनेबा बिराद मानसिफोराबो पपुलेसनाबो बारा जाबाय नालाय बिदिनो साख्रिफ्राबो थोआ लोमा जाबाय आरो आरो बांसिन दा माने स्किल गोनां मानसिसो माने बांसिन साख्रि मोननाय नालाय स्रि साख्रि जायखिजाया माने प्राइभेटानो जा बा सरकारि साख्रियानो जा ओ ओमफाय जायफोरा माने स्किल गैया बांद्राय बा बांद्राय डिग्रि गैया बेबायदि मानसियाथ माने जब मोनो साख्रि मोनो एसे तान जायो नालाय बेबायदि मानसिया माने साख्रि नङालासिनोबो आरो साख्रिनि अनगायैबो माने बे बिजनेस फोरफोरखौ मावनानै जानो हायो आरो आरो आथिखालावथ जेनेबा आगोलथ बिदि गैयामोन जे ओ बिजनेस लाइनावबो फरायनानै जे बिजनेस मावनो मावनो हायो एबा बिजनेसनि लाइनखौ फरायनानै जेनेबा इदि इदि लामायाव थांनो हायो इदि माने फरायनाय गैयामोन आरो ना आगोल खिन्थु दाथ माने इदिबो ओंखारबाय ना नोङो जेनेबा कर्सबो लानो हायोबा नोङो एकस्रा माने डिग्रिबो लानो हायोबा बे बिजनेसनि माने गोबां राहा दङ आरो ना मोनसेल माबा बिजनेसनि नङा बिजनेसावबो दोङ जेनेबा नों मा मा लाइनसो थांनो ओ सोरबा थाङो ओ बिदिनो मारकेतिं लाइनथिं थांङो सोरबा आरो बिदिनो ओ बेज डिजाइनारफोरखौ दिज डिजाइन लानानै ओ डिजाइनार जि कर्स लायो बेफोरखौ लानानैबो नोङो गावनोओ अन गावनो जाइन बानायनानै माने ब्रेन्ड बानायनानै फानो जेनेबा गावनि गाव गावनि गोसो बायदि डिजाइन बानायनानै जेनेबा अनलाइनफोरावनो दाथ बिराद अनलाइन मार्केटिं सोलिगासिनो ना बे अनलाइनफोराव बिराद फान्नायखौ नुनो मोनो मोनो‌ आरो ना गावनि गोसो बायदि माने मानसिफोरा दानि जुगाव माने जोंङो सिख्ला मानसियानो जा बा सेंग्रा मानसि माने ट्रेन्डिंङाव मा सोलिगासिनो दङ बेखौथ माने अनलाइननि गेजेरजोंनोथि मिथियो नालायओंखायनो माने मानसिफोरारा बांसिन बांसिन‌ आइदिया जालांबायजे अ दा दा बायदि मारकेताव मा बुसतुवा‌ सोलिगोन माबाय डिजाइना सोलिगोन बेफोरखौ माने नायनानै गाव गावनो माने दिडजाइन बानायनानै मानेओ फानो आर ना अनलाइनाव अफलाइनाव फानो जेनेबा अनलाइनाव फानो होमबान नों माने अनलाइनाव फाननो हायोबा माने ओ गुवारसिन एरियायाव जेनेबा बांसिन एरियाायाव फाननो हायो आरो जेनेबा नों गोजान गोजान जायगायावबो बानायनाय बिदिनो बेफोरबो माने थांना थानायनि राहा लामा दा दाबायदि दिनैनि बायदि दिनाव माने बिराद मोजां राहा लामा आरो ओ आरो‌ मानसिफोरखो गोबो एगजामपोल हिसाबै नुगासिनो आरोना बे बिबार बिबार ब्रेन्डनियाबोथ दा दासान्दि बिराद ट्रेन्दिंङाव सोलिगासिनो बिबार ब्रेन्ड माबा ओ आरिमु मा माबि बिदों ना आं ब्रेन्दडखौ बाराेसेबा जोंनि बर'फोरखौनो होनबाय आं जेनेबा ए बर'नि अनगायबोथ बहुद दं जेनबा ओ इनिफ्रायंओ बेनिफ्राय हौवाफोराथ आरो हौवाफोराबो बानायनो हायो सिलनफोर बानायनो हायो जेनेबा बे खानाय सिननाय खानाय सिननाय खानाय सुनाय बे बिदि सेलुन बानायनो हायो। बिनि अनगायैबो दानियाथ ओ जेरै बिजनेसनि खामानि जेनेबा बिजनेस लाइननि कर्स लानो हानाय बा डिग्रि लानो हानाय बायदिनो बे आबाद मावनायनिबोथ नोङो ओ कर्स बा डिग्रि फरायनो हाय ना बेफोरखौ फरायबा माने नों बांसिनै मोजाङै आबादखौ मावनो हायो मा माबायदि टाइपआव मावबाथाय माबायदि मावबाथाय आबादखौ माने बांसिन मोननो हागोन बेखौ बांसिन मिथियो आरोना जों नर्मेलि ओरैनोथ' आबाद मावनायाव जेनेबा ओ माबा लालाय लाय ना जेनेबा मा होनगोन बेखौ ओ बांद्राय माने फरायनाय नङा आरो ना मानसिफ्रा बांद्राय फरायनानै बा रिसार्च खालामनानै आबाद माव आं ओंखाय बांसिन रिजाल्टखौ माने नुनो मोना आरो
उ उ
जों जुदि मोजाङै फरायनानै मोजां रिसार्च खालामनानै जुदि आबादखौ मावोब्ला एग्रिकालसार जेनेबा एग्रिखालसार डिपारमेनथनों जुदि मोजां मोजां अ दिग्रि लानानै पास खालामनटनै जुदि मोजां फरायनानै जुदि रिसारस खामनानै जुदि बिदि आबाद मावोब्ला नों माने मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन आरो आरो गाव गाव आबाद मावनायजों लोगोसे जेनेबा नोङो मोनसे मोनसे आबाद मावबाय आरो जायखिजाया एसे गिदिरखौनो मावबाय नों मानसि गावबो आर्न खालामबाय बेलेगखौबो नों खामानि मावनायनि जेनेबा बा सान्स होनो हाबाय आरो नोंजों लोगोसे नोंनि बेलेग नोंनि माने बेलेगनि न'खरफोराबो सोलिगोन आर ना बिदिबा खामानि गैयि मानसिफोरा जेनेबा खामानि मोनगोन बिदिनो माने गोबां मानसिफोरखौोननो आबाद मावनानैबो जानाय नुनो मोनदों जेनेबा गिदिर गिदिर बे थालिर बिफां बागान गय बागान बिदि खालामसै ना ना फिसारिं गिदिर गिदिर बिदि बानायनानै जानाय नुनो मोनो आरो अमा फार्म जोंनि बर'फ्राथ' बिराद अमा फिसियो नालाय आगोलथ' अमाखौो जेनेबा बिदि फार्म हिसाबै फिसियामोन जोंनिया जेनेबा मागो दमासि जबा बैसागु माबाफोरावसो जानानै स मासे माने फिसियोमोन खिन्थु दानिया माने बिराद फिथिग्रा जाबाय आरो ना हिनजावफोराबो फार्म गैयाबाबो माब्रै माबा बि अमा लानानै फिसियो आरो ओमफ्राय आरो दानिया बांसिन हौवाफोरखौ बे फार्म बानायनाय नुनो मोनो आरो बिदि फार्म बानायनानैबो बिराद फैसा आरजिनो हायो बेदिनो बहुत जेनेबा बुंबाथाय फोजोबनो हाया आरो औ हबा जोंनिया दिनैखिनिावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ औ जागोन नोंथां औ दे